औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना
औ
औ औ बुंलाय नोंथां
आं नोंथां नोंथांजों नोंथांनो कल हरनाय जाहोनानो जाबाय मोनसे गोनांथि आयदानि सायाव ओ
औ
रायज्लायनो सानदों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
ओ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि न'खराव फिसिजानाय एबा फिसिजानाय जुनारनि सायाव जोंनि न'खरावथ गोबां जिब जुनार फिसिजायो नङा होमबा नोंथां जेरैहायो मोसौ बोरमा अमा बेनि अनगायैबो हाग्रानि जिब जुनार गासै बेफोरखौबो फिसिजायो नङा होमबा नोंथां
फिसियो औ
दा आं दा आं मोसौनि बागैनो बुंनो ओ मोसौआ मोसौआ जाबाय जोंनि जिउ जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथि मोनसे जिब नङा होमबा
औ
बै मोसौनिफ्रायनो जों मोसौ फिसिनानै जों मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो। बै गाइखेरखौ जों फाननानै जों जोंनि जिउआव रां लाबो फनो हायो नङा होमबा नोंथां बै मोसौजोंनो मोसौ हालुवाफोरजोंनो जों दुब्लिनि ओ
औ
दुब्लिनि फोथारफोरखौ हालेवनानै जों ओ माइ गायनाय आबाद मावनाय मैगं थाइगं गायनाय बैफोरखौ ओ थि खालामना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ हायो हायो।
ओ नाथाय दा बेफोर मोसौजों हाल एवनाय दुब्लि फोथारनाय बेफोरखौ दानि दानि जुगाव नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां दाथ' गोबां आगजु बखारलांबाय ट्रेक्टर ओ हाल एवनाय मसिन गासै बेफोर माइ गायनायाबोथ' दा आजिखालि मिसियन ओंखारलांबाय नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय आं बेफोरखौ बुंनो थाङो ओ नाथाय बै न'आव फिसिजानाय जुनार बै ओ मोसौनि हेफाजाबजोंनो जों जोंनि जिउआव गोबां रां आरजिनो हायो ओ
औ
बे ओ बे फारसेथिं जों बोरमा अमा जेरैहाय बोरमा बोरमानि गाइखेरखौबो जों लोंनो हायो नङा होमबा नोंथां बोरमानि गाइखेरखौ फाननानै एबा लोंनानैबो जों गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
बोरमानि गाइखेरखौबो लोङो औ नंगौ
औ ओ बै अमा अमा होनोब्ला जों बेबो जोंनि न'आव फिजानाय मासे जुनार नङा होमबा नोंथां बै अमाखौ जों उन्दैनिफ्राय एबा फिसानिफ्राय सिनानै गेदेरसिम मावनानै जों बेफोरखौ ओ
औ
फाननानै जों ओ जोंनि जिउआव गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां ओ जिब जु फिसिनायाव जोंनो गोबां गोबां रां नांगौ जायो जिब जुनार फिसिनायाव जोंनो गोबां रां नांगौ जायो बेसोरनो आदार होनाय बिसोरखौ फोसाबनाय
औ औ
थानाय थानाय जायगा बेफोरखौ लुनानै होनाय नङा होमबा नोंथां बै न'आव फिसिजानाय जुनारनि जुनारनि थाखायबो जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बेफोर बेखौ जों जेब्ला मोखौ खौ दुब्लियाव होयो अब्ला बेखौ जों बेनो दोनदाल होनानै खुनथि गायनानै खुनथि दोनानै जों बेफोरखौ ओ सानफा दफा ओ दसे दसे थानानै नायहैबाय जानांगौ जायो नङा होनबा बा नोंथां बेफोरनो गांसो लाबोनाय
औ
ओ गांसो लाबोनाय दै दौनाय बायदिसिना गोबां खामानि मावनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बै जिब जुनार फिसिनायनि जा ओ फिसिनाया जोंनि दानि जुगावल' नङा गोदो गोदाय गोदोनिफ्रायनो नो जों बै जिब जुनारफोरखौ
औ
आगो आगो जुगनिफ्रायनो जों फिसिबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ औ औ नोंथां बुं
नोंथाङाबो न'आव फिसिजानाय जुनार एबा फिसिजानाय जुनारफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो जोंथ' गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनाय जायो नङा होमबा जोंनि संसार जानाय ओ राहायावहाय
औ
थिग बे रोखोमैनो जोंहा जिब जुनार फिसिनानैनो जोंहा जोंनि संसार संसार लानायाव जानायाव गोबां रोखोमनि रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब मोनबोगासिनो नङा होमबा नोंथां ओ जिब जुनार फिसिनानै औ दा बे रोखोमैनो जों नुनो थाङो जोंनि गामि गफाफोरावहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनाय ना फिसिनाय फिसिनाय बायदि बायदि रोखोमनि दाउ फिसिनाय सैमा मावजि ओ बायदि बायदि जों गेदेर गेदेर फाराम खालामनानै जिब जुनार फिसिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ दा बे रोखोमैनो जोंहा न'आव फिसिनाय होनोब्ला जोंहा आ गोबां रोखोमनि ओ हाग्रायाव मोननाय ओ मा होनो बिखौ जिब जुनारफोरखौबो जों फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना
औ औ
औ जेरैहाय गराइ मैदेर ओ जेरैहाय दाउ मैना ओ जेरैहाय बाथ' दाउ बेफोरखौ फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दा बे रोखोमैनो आङो गिबियावनो बुंनो थांगोन अमा फिनाय अमा फिसिनायाथ' जोंनि बर' हारिमुयाव मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा अमा फिसिनाया जोंनि बर' आइजोफोरनिनो खामानि नङा होनोमबा दा बे रोखोमैनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ न'आव गावनो फिनाय जायो जा जौ सावनानै मोननाय जानाखि अफ्रि होननानै बुङो जोङो बै अफ्रिखौ आदार महरै अमानो होनाय जायो दा बे रोखोमैनो जोंहा अफ्रि होखाथाव जोंहा अमाखौ फिसिनाय जायो अमा फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ गोबां रांखानथि बिथिङाव जौगाबोनो हानायखौ जों नुनो मोनदों ओ सोरबाया ओ दसथा नैजिथा गाहाम अमा फिसिनानै गावनि ओ जिउ खुंलांनाय राहायाव ओ गोबां जौगालांगासिनो दङ दा बेनि अनगायैबो अमानि अनगायैबो अनगायैबो अमाखौ होननानै बुङोब्ला जोङो अमानि बाहायनाय जा जोंहा अमानि बाहायनाय होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बर' समाजावहाय हाबा बिबा खास कर्म' जायोब्लाथ' जोंहा अमा बेदरखौ नांखाथारगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा अमा नङाब्लानो जाथारा बेनिखायनो जोंहा अमाखौ फिसिनाय जायो अमाखौ फिसिनानै जोङो बायदि रोखोमनि फालांगि मावनो हायो बायदि रोखोमनि फोरबो खरबफोरावहाय जोंहा बाहायनाय जायो अमानि आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गिबियावनो अफ्रि गुन्दै बेनि उनावहाय हाग्रानि मोननाय जा थास' बेफोरखौ हानानैबो रुनानै होनो हानाय जायो नङा होमबा होनो हायो
औ
औ दा बेनि अनगायै जोंहा मोसौ बोरमानि बेलायावबो बुङोब्ला जोंहा बोरमाखौहाय ओ बयनिख्रुइबो ओ गुरैसिन खामानियानो जाबाय बोरमा फिसिनाय नङा होमबा जेरावनिखि बोरमानि थाखाय ओ जोंहा न' गोजौ न' जौस्रां न' बा बानायना होनांगौ जायो मानो होनोब्ला बोरमाफोरा गोबां ओ गोजौ गोजौ जायगायावसो गाखोना थायो नङा होमबा बैसांफोरावहाय
औ औ
खोनादोंना नोंथां औ थिग बेबा दिनो जोंहा बोरमाखौ बायदि रोखोमै जोथोन लानाय जेरैहाय ओ बे दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ ओ हाननानै हानानै होनाय जायो बेनि उनावहाय जों ओ ओ दुब्लि फोथारावहाय गुमहैनो हायो बोरमाफोरखौ नङा होमबा दा बोरमानि जानाखि जोंहा मोननाय हेफाजाब होनोब्ला जोंहा बोरमानिफ्राय जा मोननाय खि बे खिया जोंहा जोबोर गोनांथार रोखोमनि हासार जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बोरमानि खिखौहाय ओ जोंनि आबाद फोथाराव होनानै जोङो बायदि रोखोमनि मोजां मोजां आबाद बेनिफ्राय जोंहा फसल मोननो हायो जोंनि आबादा मोजां जायो नङा होमबा बोरमानि खि होयोब्ला थिग बायदि बायदि बेनि अनगायैबो जोंहा बोरमाखौ फिसिनायनि मुलाम्फा होनोब्ला बोरमा बेदराव जोंहा गोबां रोखोमनि प्रटिन मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंहा बोरमा बेदरखौ जानाय जायो जानायाव बाहायनाय जायो बायदि बायदि खरमफोरावबो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ थिग बेनि अनगायै जोंहा ओ ना फिसिनाय आदब खान्थियाबो दङ नङा होमबा नाखौ माबायदि फि सियो होनोब्लाथ' जोंहा फुख्रि एबा दैखर जावनानै जोंहा फुख्रिफोरावनो फिसिनाय जायो नङा होमबा जोंनि गामि ओनसोलावहाय
औ
औ थिग बेबादिनो जोंहा गेदेर गेदेर फिसारि फुख्रिफोर जावनानै जोंहा बै फुख्रिफोरावहाय बायदि रोखोमनि ना होनाय जायो जेरैहाय ओ सल ना ओ जेरैहाय भौका ग्रासकात सिलभार ओ ना सानदा ना बोरलि ना ख्रस बायदि बायदि नाफोर नाफोर होनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि ना जिब जुनार फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ थिग बेबादिनो जोंहा जिब जुनादनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला सैमा मावजिखौबो होन होनजायो नवाव फिसिजानाय नङा होमबा औ जोंहा दा बेबादिनो जोंहा सैमाखौबो जोङो नवाव फिसिनो हायो एरैहाय ओ सैमाखौहाय जोंहा फिसिनायनि मुलाम्फा होनोब्ला जोंहा जानोखि नवावहाय ननि फोरबो जानो फैयो नङा होमबा मोसौ बोरमाफोरा नङा होमबा औ थिग बेफोर खौ जानो फैयोब्ला सैमा बोरमा सैमाफोरा बेफोरखौ होनानै हरो सोंनानै होना हरो जों लोगोसेबो जोंहा नवावहाय जा निखि सिखाव सिथुम फैनाय जायो नालाय बेफोरखौ जोङो सो सै माया बै सिखावफोरखौहाय होना हरो नङा होमबा थिग बेबादिनो बे फोरखौ फिसियोब्ला जोंहा सिखावफोरा फैनो हाया बायदि बायदि
औ
दा बेनि बेलायावबो जोंहा जिब जुनार फिसिनाय होनोब्ला दाउ अमा दाउ हांसो फिसिनायबो जायो जोंनि ओनसोलाव नङा होमा नों थां खोनादोंना औ दा दाउ हांसो फिसिनायाबो थ' जोंनि गोरलै खामानि नङा होमबा नोंथां औ दा बे रोखोमैनो जोंहा दाउ हांसोखौहाय बायदि रोखोमै जों फिसिनो हायो सोरबाया फार्म खालामनानै फिसिनाय नुनो मोनो सोरखौबा न'वावनो हगारसारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो
औ
दा बे रोखोमै दाउ फिसिनायाव जोंहा बायदि रोखोमनि दाउनो आदार होनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय माइरं माइ बायदि रोखोमनि दानाफोर जों होनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना औ औ। बेफोर बादिनो जों बायदि बाहायनानै।